अ
खोनादों नोंथां।
मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों। बे आयदायानो जाबाय ओ गियान बुथुम। आरो गियानखौ जों बबे बबेनिफ्राय मोनो फरायनायनिफ्रायल मोनोना दस्रा बायदि आयदा खायदा बिथोबनिफ्रायबो मोनो। बिनि सायाव आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदों थ नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो माबा सोदोब फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ ओ-गियान बुथुमनाया जाहैबाय ओ-सास ओ-गियान बुथुमनाया जोबोर गोनांथार। उम सा सासे सुबुङा। ओ गियानखौ बायदिसिना आहुम बायदिसिना सर्सेसनिफ्राय एबा ओ-बाख्रिनिफ्राय ओ मोननो हायो सा ओ सासे सुबुङा गियानखौ। बिजाबनिफ्रायबो मोननो हायो। ओ एबा दानि जुगफ्राव इन्टारनेटनि डिजिटेल फाइल्सफोरनिफ्रायबो आरो ओ सुबुंफोरजों ओ सुबुं गावनिफ्राय ओ गियानिसिन सुबुंफोरजों रायलायलायनानै स समाजनि सोद्रोमाफोरजों एबा गावजों समान बैसो थानाय ओ समान बैसो थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरजों रायलायनानै आरो फरायसालियाव फरायनानै फोरोंगिरिफोरनिफ्राय ओ गावनि फरायसा लोगो फरायस फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोननिफ्राय सासे गथ'साया गियानखौ आरजिनानै लानो हायो ओ गियान आरजिनायनि सिगांसिन ओ थान्दैयानो जाहैबाय न'खर ओ सासे गथ'साया जोनोम जानायनि उनाव ओ गाव गियानखौ ओ गिबियावनो बिमा बिफा आरो न'खरनि सोदोमाफोरनिफ्राय सोलोंग्रोनानै लायो ओ न'खरनि सोद्रोमाफोरा जाबादि फोरोङो एबा जाबादि गियान आखल आख खौ होयो बेखौ गथ'साया सासे ओ गथ'साया सोलोंनानै लायो आ आ आरो बिनि उनाव न'खरनि ओ फ्राय ओ गियान मोनखांनायनि उनाव जेब्ला गथ'साया समाजाव ओंखारो एबा समाजनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायो ओ बिनि ओ बिथाङा ओ ग सासे गथ'साया ओ समाजाव थानाय गावनि ओ बैसोनि सेंग्रा सिख्ला एबा ओ गिदिरफोरजों रायलायनानै ओ गियानखौ आरजिनानै लानो हायो ओ बिनि उनाव फरायसाया फरायसालियाव जेब्ला फरायसालियाव थाङो फरायसालियाव थानाय फोरोंगिरि एबा गावनि फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोनजों सान फ्रोमनि जिउआव रायलायलायनाय एबा बिजाबफोरनिफ्राय सोलोंनानै ओ सोलोंनानै मोननाय ओ फोरजों गियानखौ आरजिनानै लानो हायो ओ दा बे गियाना सासे फरायसाखौ सानफ्रोमनि जिउआव ओ जेंना सुस्रांनायाव जोबोरैनो मदद खालामो ओ जेब्लानाखि गुबुन गुबुन जेंना नुजाथियो बे ओ जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फरायसाया गावनि ओ मोननाय गियानखौ बाहायनानै बे गियानफोरखौ सुस्रांनायनि बायदिसिना राहा लानो हायो दा बेखौनो बुंनानै आं नोंथांखौ आं ओ आंनि बुंनायनि सायाव माखासे बाथ्रा सोदेरनायनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जि खोथाखौ फोरमायलांबाय जि खोथाखौ बुंलांबाय बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद साबायखर आं उ जासिबाय नोंथांनिसिम थ' नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलांनायनि थाखाय औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे गासिबो सैथो खोथा मानो होनोब्ला गियान आरजिनाय आं सानो ओ जुदि जों गियान आरजिनांगौब्ला आ सासे सुबुङा गावनि रोंगौथिजोंल' गावनि रोंनायजोंल' गियानखौ आरजिनो हाया मानो होनोब्ला गियाना मोनसे जिनिस जेखौ जोङो गिदिरखौ सनमान होनांगौ उन्दैफोरखौ अननांगौ बेजों लोगोसे जोङो थासारिखौ सोमजिनानै थासारिखौ मोनथिनानै मानसिफोरखौहाय बुजायनो हानाय फोरमायनो हानाय गोहो बेफोरखौ जोङो गियाननि मोनसे थुबुल बाख्रि होननानै जों सानो। सासे उन्दै गथ'साखौ गियान होनो थाखाय जोङो ओ- सिगाङावनो बिनि न'खरनि बिमा बिफा बेजों लोगोसे सोरगिदिं थानाय बिनि थासारि बिनि बे गथ'आ जे जायगायाव थादों बिनि थासारि ओ- सोमजिथाइनि आखल आखुफोरा माबायदि बेफोराव सोनारो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला गुवा फरायसालियाव थाङो अब्ला फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौहाय जे आयदानि सायाव फोरोंदों गथ'फ्रा बेफोरखौहाय नोजोर होनानै सोलोङो जाहाथे बेफोरबायदि समाव फोरोंगुरुफोरा गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो हायो आरो बेजों लोगोसे न'नि बिमा बिफा न'नि गारजेन बेफोरो मोजां खोथा सोनांगौ आरो बेजों लोगोसे गिदिरफोरखौ सनमान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय आरो बेजों लोगोसे थासारियाव थानाय जे जाथाय बेफोरखौ बुजिनानै मोनथिनानै गावनो गाव माखासे ओ बिथोन लानो हानाय मोजां बिथोन लानो हानाय बेफोरो जाबाय मोनसे गियाननि थुबिल आरो गियाननि बाख्रि आं ओम आरो बेजोंल' फरायनायजोंल' जोङो गियानखौ मोननो हाया आं सिगाङाव बुंनोहांबाय लेखा फरायबाय थानानैल' जोङो गियानखौ आरजिनो हायो औ जों गियान मोनो नाथाय फरायनायजों लोगोसे जोङो थासारिखौ बुजिनांगोन मानसिफोरजों रायलायनांगोन। आरो गावनि गिदिरफोरनिफ्राय खोथा बेखौ सोलोंनांगोन आरो सुबुंजों सुबुं रायजलायनानै जों बुजिलायनांगोन। फोरमायलायनांगोन। आरो बेनिफ्राय नों गियानखौनो समजों गियान आरजिनो थाखाय ओ-सासे फोरोंगुरु थायोमोन जाय फोरोंगुआ बिफांनि सिङाव फजनानै गथ'फोरखौ फोरोङोमोन आरो फोरोंगुरुआ गथ'फोरनो बायदि रोखोमनि गियान होनायोमोन आरो बेजों लोगो जे न'खरनि सुबुंफ्राबो गियान होयोमोन आरो सोरगिदिं थासारि इनभारमेन्ट जे जायगायाव गथ'आ देरदों आरो लावदों बेफोरबो मोनसे गियान मोननायनि गुदि सोरजिबाख्रि। बेखौ आं सानो। नोंथाङा बेनि सायाव माबा फंनै बुंनांगौ दंबावो नामा?
ओ-दा नोंथां बुंनाय बाथ्राया जोबोरैनो बाख्नायथाव दा नोंथांनाव आं ओ बे गियान बुथुमनायनि सायावनो दोंसे दोंसे सोंनाय सोंनो सानदों। दा जोंहा गि-गियानखौथ' गासिबो फरायसाया ओ-एबा गथ'सेया बुथुमनाया जोबोर गोनांथार दा ओ आं सोंनो सानदों नोंथांनाव सोंनो सानदोंदि सासे फराय सासे गथ'सानि थासारि जेरै सासे गथ'सेया खाना सासेया बेंगा एबा सासेया लेंग्रा बे बे-बायदि सिना जे ओ-
मोदोमनि जेंना गोनां गथ'साफोर थानो हागौ दा। बे थासारिफोरनि सायाव सोनारनानै जे ओ-सासे फरायसाया ओ गियान बुथुमनायाव माबाफोर जेंना नुजाथिनो हागौ नामा आरो बे ओ बिथांमोननि जेंनाखौ मा मा राहा लानानै जों सुस्रांनो हागोन बिनि सा-सायाव गियान बुथुमनाय याव मदद खालामनो हागोन बेनि सायाव नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जि सोंलुखौ सोंदों बे खोथाया जोबोद ओ मोनथिनो गोनां आरो जोंनि थासारिनो सुबुंफोरनो फोरमायनानै होनो थाखाय जोबोद गोनांथि। औ गियान सोरजिनायाव सासे मेगन नुयै गथ' अंग हानि आरो सासे खोनाया सासे बुंनो रोङा बेफोरो बिसोरखौ फोरोंनांगौ सोलोंनांगौआ बहुत आयदा आयदा। आलादा आलादा आयदा आरो खादब दङ जेरै सासे मेगन नुयै गथ'खौ ओ गियान सोलों गियान फोरोंनो थाखाय ओ जोङो बे गथ'आथ' मेगनजों नुवा गावनि थासारियाव मा जादों सोरगिदिङाव मा जादों। थ' बिनिफ्रायनो आजिखालिनि दानि मुगायावहाय जोङो नुनो मोनदोंखि मेगन गैयै गथ'फोर खौबो लेखा फोरोंनो जों हायो मानो होनोबा बिसिनाबो आलादा आलादा इनस्टिटिउसन दं जेराव जों गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बिसोरखौ गियान फोरोंनो थाखाय जोङो खोथा बाथ्रा बुंनानै जोङो फोरोंनांगोन बाथ्राजों ओ जोङो बुजायनांगोन फोरोंनांगोन। आरो सासे बुंनो रोङै गथ'खौबो जोङो ओ खोथा बाथ्रा बुंनानैहाय गरखौ गियान फोरोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे बे गथ'आ मेगनजों नुखायोबो। जायनि जाउनाव बे गथ'आ गावनि जायगानि थासारिखौ नायनानै मोनथिनो आरो बुजिनो हायो थह जोङो बे गथ'खौहाय जोङो गियान फोरोंनो थाखाय खोथाजों बाथ्राजों बुंनानैबो फोरोंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे थासारियाव मा सोमजिदों बेखौ नायनानैबो जोङो गथ' बुजायनानै आरो फोरोंनो हागोन आरो जाय ग थ'आ आ नोंथाङा बुंदों खोनाया। बे गथ'खौ जोङो गियान फोरोंनो थाखाय ओ बाथ्रा जों बुंनानै फोरोंनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे गथ'आ जोंनि बुंनाय बाथ्राखौहाय बुजिनो मोननाय नङा जों मा बुंदों मा फोरोंदों बेफोरबायदि गथ'फोरनि थाखाय आलादा आदब खायदा दं जों मिथिगौ। ओ जोंनि आखाइ जोंनि फाव फेसनजों बे गथ'खौ जोङो गियान फोरोंनो आरो गियान आरजिनो हायो आरो फोरोंनोबो हायो जोङो जोंनि दानि थासारियाव नुनो मोन्दों रावबो मेगन नुवा रावबो खोनाया रावबो लाइ गैया होननानै रावबो फासायनानै थायाखै उन जानानै थायाखै मानो होनोब्ला गासिबो गावनि ओ लाइफ जेखौ जोङो गावनि माबा मोनसे जानो थाखाय माबा मोनसे एम इन लाइप। लाइफ जायखौ जोङो इंलिसाव बुङो ओ लाइफआव माबा मोनसे जानो लुबैनाय। गावनि आथिङाव गसंनो लुबैनाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो बिसोरबो जै गावलाय जानो लुबैदों बेफोरबायदि सोनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला दानि जुगाव बुहुत आदब खायदानि मुगा आदब बिजों लोगोसे बहुत टेक्नलजि दारिमिनारि बहुत सोरगिदिं गासिबो बिथिं बेखौ जोङो गावनो गाव बुजिनो हानाय बबे खामानिया सोरनि थाखाय मोजां बबे बिथिङा गावसोरनि थाखाय गाज्रि बेफोरबायदि थिमखौहाय नायबिजिरनानै गावनो गाव आवगायनानै थांनो हायो। बेफोरखौ जोङो फोरोंनानै आरो
अ खोनादों नोंथां दा नोंथाङा आंनि सोंलुनि जोबोरैनो मोजां फिननाय होबाय। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांनाव आरोबाव मोनसे सोंलु सोंबावनो सानदों। दा बिमा बिफानि आखल आखु एबा ओ जेरै सासे बिमा बिफाया ओ सासे हौवासा गथ'साखौ माबादि ओ आखल दिन्थि एबा फर सासे हिनजाव हौवासा हिन्जावसा फिसाजोखौ माबादि आखल दिन्थियो गियान बुथुमनायाव जेन'बा समान मोनथाय होगोना होआ गियान बुथुमनायाव आरो फोरोंगिरि बा समाजनि मानसिफोरा माबादि ओ आखल दिन्थियो बिनि सायाव सोनारनानै फरायसानि गियान बुथुमनायाव माबादि माबादि एफेक्ट एबा गोहोम खोख्लैयो बेनि सायाव नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा ओ बुंथिनो खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जि खोथा सोंलु सोंदों बे खोथाया सैथोआनो मानो होनोब्ला दानि मुगायाव जों नुनो मोनदों हौवा आरो हिनजावनि सायावहाय जेबो फारागथि गैया नोंथां